फोरोङा औ ओह दिनै ओ‌गोजानाव थाब्ला माबोरै ओ मोनो बे-बिनि फारसे सावरायनाय जागोन। ओ नोंथाङालाय गोजानाव था-थांफेरगदोंना थांफेराखै?
ओहो गोजानाव थांफेरदों माने माने जेनेबा बांद्राय गोजानावहा थायाखै आरो जेनेबा माने गाव गावनि स्टे नआवनो बिदि थानाय आरो ओ अब्ला बो न'निफ्राय गोजानाव थानायानो जायो आरो।
औ ओ नोंथाङा गोजानाव थाना बोरै मोन-मोनदों?
ओ गोजानाव थाबाथ' जोंफोरो माने न'नि बायदिथ' जोङो माने मोना आरो ना माने जोङो माने गोजानाव थायोब्ला न'खौ हा गोसोखांहरबाय थायो आरो न'नि मानसिफोरखौ हा गोसो खांहरबाय थायो आरो फ्राय ओ न'आव हा थांनो लुगैयो जेनेबा गोजानाव हा थाबाला ओ गाव गावनि माने आंगोफोरखौहाय जों मोननो हाया नालाय। आरो जोंफोरो नायनो स सानबाबो नायनो मोना जेनेबा जोङो नायनो लुगैब्लाबो आरो माब्लाबा समाव जोंनो हफाजाब नांगौबो जोङो गाव गावनि आंगोफोरखौ मोना नालाय बिनिखायनो जेनेबा मालाबा जों बिदिनो गोजानाव थानायफोरा माने
औ।
गोसोखाङो आरोना न'खरनि मानसिफोरफोरखौहा
औ।
ओमफ्राय आरो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो थानो बानाय मोनो।
अ।
ओमफाय नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन जेनेबा नों थाङा गोजानाव न'निफाय थायोब्ला माबायदि मोनो बेनि सोमोन्दै।
औ। आंथ' बाहाय गोजानावनो थायो होनजायो।
औ।
औ आसामनि बाहेराव थायो आरो आङो। एसे बेमारफोर जाबा माबा लोमजानाय साजानाय जाबा हायनो होनबा हायनो हाया। न'निफ्रायबो। थाङो होनबा थांनो हाया आरो ओमफ्राय। अबेयावनो जेनेबा थानानै गावयैखौ नायनांसिगोन गावनि देहाखौ ओ माने मोजां खालामनो सेस्था खालामनांगोन आरो रावबो नायग्रा गैया नालाय। अबेयाव बिदि आरो।
उम।
आरो जानाय औ आरो जानाय। नाय लोंनायनिबो बहुद माबा थायो प्रब्लेम थायो। माने। उम बिदिनो बहुद खैफोद थायो।
औ।
बिसोरनि जानाया एसे बेलेग जायो आरो। जोंनि जानाया एसे बेलेग जायो मिलायनो हाया बिदि जायो आरो। गोजानाव थाबा‌। बेनो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाहाय बिदिनो जेनेबा। गाव गायनि न'नि। जानायाहाय एसे आलादा जायो आरो। आरो जोङो माने गुबुन जायगायाव गोजान जायगायाव थाङोबा बिसोरनि जानाय आदारफोरा। माने एसेबाबो आलादा जायो नालाय जों आरो माने एसे ओ प्रब्लेमाव गोग्लैयो। आरो जानायावबो आरो। देहाफोरखौ लानानैबो जों प्रब्लेमावहाय गोग्लैयो मानो होमब्ला बा जोंफोरो जि जायगायाव थायो जोंनि न'फोरावहा एसे बोथोरफोराबो बेलेग जायो आ माने जों जेराव गोजानाव थायो बिसिनि माने बोथोरफोराबो आलादा जायो नालाय ओ बेफोर राव गोहोम खोख्लैयो आरो। आरो नोंथांनि बुंनाय बुंनाया नंगौ ओ जोङो जेब्ला बेमार आजार जायो अ ब्ला माने जोबोद माने खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो। माने जों न'आव थाबाला जोंखौथ' बिमा बिफायानो हस्पितालाव हा डक तरनियाव लाङो
औ
बिसोरनो जोंखौ ट्रिटमेन्ट होयो बा जोङो जेब्ला गोजान जाय गायावहा जों न'निफ्राय थायो अब्ला जों मा खालामनाङो माने गासैखौबो जों गाव गाय हारसिंनो जोङो मावनो गोनां जायो माने जों लोमजाबाबो गावगायानो जोङो डक्टरनियाव थांनो गोनां जायो आरो माबा मोनसे बायनो गोनांबा जों माने गाव नो जोङो बायनो गोनां जायो आरो बिदिनो जोङो माब्लाबाथ' जेनेबा लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनो अब्लाबो माने ओ न'नि न'नि बे जाया आरो।
औ
बे नोंथाङा बुंनो हा गोन नामा जेनेबा जोंफोरहा जेनेबा गोजानाव थायोब्ला ओ जेनेबा जोङो हाथ' जेनेबा गोजानाव थायोब्ला बेबाय दिनो नखरनि मानसिफोर जोंहा बिनिनो दोंगोसो खाङो आरो गोसो खाङोब्ला नोंथाङा मा खालामो जेनेबा?
ओ गोसोखांबाथ' फन फन हर माने जेनेबा न'आव खिथाहरसिगोन बेफोरबायदि बेमार जादों माने ओमफ्राय बिसोर बिसोर आंखौ जेनेबा हस्पिटालाव थांनो होयो थानाय माने खालामजोबो दा गोजानाव थानाया एसे बेलेग जायो बिदि आरो हारसिं थानांगोन बिदि जायो। बिदिनो
ओ नोंगौ नोंथां।
औ बिराद दिगदार जायो आरो गोजानाव थानाया बेनो।
औ आरो जोंहा बिदिनो गोजानाव थायोब्ला जों माखासे बिदिनो जायगाफोरखौबो नुनो मोनो जोङो माने मोजांबो आरो। जोंनि थाखाय माने बेलेग एक्सपिरियेन्स मोनो आरो जेनेबा जोंफोरो माखासे जायगाफोरखौ जोङो जि जायगायाव थायो बे जायगायाव जोंथ नुनो मोन जोबा नालाय जों बिदिनो गोजान जायगा फोरावहा जों थाहैबोला माने बिसोरनि कालसारफोरखौबो बिसोरनि जानाय मुवाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो मावनाय दांनाया मा बायदि बिदि बिसोरो मावो दाङो बिफोरखौबो जों नुनो मोनो।
औ
फोरो जायगाफोरबो नुनो मोनो आरो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोजां आरो माने जोंखौहा ओ। ट्रंबो खालामो होननानै बुंजायो आरो। मानो होनोमबोला बिमा बिफानि गोजानाव थानाय माने खौरांआ माने बियो इजि नङा आरो। मानो होनोमबोला जेनेबा जोङो सानफ्रोमबो बिमा बिफाजों थानाया जोङो बिमा बिफानि सायाव दिपेन्ड खालामनानै जों थानाय जायो नालाय। जेनेबा ओं जोंफोरो जेब्ला गोजानाव थायो अब्ला जोंफोरहा माने माखासे खामानिफोरखौ जोङो हारसिंनो मावनो रोंनाय जायो आरो।
औ
उम बे बेफोरबायदि जोङो माखासे पेरेन्सफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ औ
नोंथाङा जेनेबा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंफोरो न'आवथ थाबोला जेनेबा जोंफोरो ट्राभेल खालामनो थाखाय एसे इजि जायो मानो होनबोला जोंफोरजोंहा न'खरनि मानसिफोरा लोगोसे सोरबा बिमाया बा सोरबा बिफाया जोंनि मा मा बाबामोना जोंजों लोगोसे थांफायोबा जोंनि बिनानाव बिदाफोरा जोंजों लोगोसे थांफायो नालाय बाट माब्लाबा जों जेनेबा गोजानाव जोङो थाहैयोब्ला हारसिंबो जों ट्रेभेल खालामनो गोनां जायो जेनेबा
औ
ओ नोंथाङा बिनि एक्सपिरियेस होनो हागो हागोन नामा जेनेबा नोंहा मा एक्सपिरियेन्स दङ बेनि सायाव
ओ जोंहा थांनांयाथ' जेनेबा आं हारसिंसो थांनांगौ जायो जोंनिया आंनिया माने
औ
माने ओ बिसोर थांफायो आंजों बा ए प्लाइट जों थाङो आरो जों थांबायो ट्रेनजोंबा ट्रेन स्टेसनसिम आरो ओ थांजोबनो हानाय बिदिथ' एसे ओ खस्थ' जायो नालाय हा ओ आं हारसिं थां नांगौ जयो आरो बिदि ओ गो बिदि आरो गासैखौबो गावै हारसिंनो मेनेज खालामजोबनांगौ जायो आरो ओ
बाट जोङो माने माखासे खामानिफोरखौ जों रोङोबो आरो जेनेबा जोङो माखासे समावहा जेनेबा जों फोरो बिदिनो गावा-गावगै हारसिं बिदिनो खामानिफोरखौ मावनांगौ जानायाव जों फोरो माने इयुनाव बे खामानिफोरखौ जों हारसिंनो मावनो हानाय बेफोरबायदि जोंहा इक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनो आरो ओमफाय लोगोसे ओ नोंथाङा जेनेबा गोजानावहा थायोब्ला जों माखासे बिदिनो जानायफोरखा जों सोलायनो गोनां जायो बेफोरनि सायाव मा फोर बुंनो दोङो नामा नोंथांहा
सोलायनोलाय गोनां जायो जों जि जाग्रा मुवाखौ जायो बेफोरखौ मोनजाया आरो बिसोरनि जानाया एसे ओ आलादाखा आरो
औ
ओमफ्राय मिलायनांगौ बेलेग ओ जायगायाव थाहैदों ओ
नंगौ नोंथांनि बुंनाय हा माने औ। जोङो एडजास्ट खालामनो रोंनाय जाहैयो आरो जों गोजानाव थाहैयो ब्ला आरो माखासे जेनेबा जोंफोरो मोनजायै मुवाफोरखौबो मोनजायो आरो जेनेबा मुवाफोरा जि मुवाफोरखौ जों न'आव मोनजाफेराखैमोन बा जोंनि जायगायाव मोनजाफेराखैमोन बेफोरबायदि माने जानाय मुवाफोरखौबो जों। फोर माने। मोन जायो बाइक्स एक्पिरियेन्स मोनो आरो। लोगोसे जों फोरावहा बिदिनो बिसोरनि। कालसार बिस बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जानाय मुवा। जोङो। माने एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनो नुनो मोनो। मिथिनो मोनो। बेफोरो माने मोजां आरोना गोजानाव। थानाया। जोंनि थाखाय। बाट माखासे समाव माने जेनेबा जों गोजानाव थाबोला जों। फोरनि नखरनि मानसिफोराबो गोबां माने सिन्था जाबाय थायो आरो जेनेबा जोंखौ माबाफोर बिदिनो गोजानाव थानायाव समायसाफोर जादों नामा बेफोरखौ साननानै माने। बिसोरो गोबां सिन्थाफोर जायो आरो जोंफोरबो माने। बिनिनो माने सिन दा जायो माब्लाबा जेनेबा न'आव थांनो लुुबैनाय बेफोरबायदि। जेनेबा जोङो न'नि मानसिफोरखौ गोसो। थांबाय थायो आरो बाट माने फारसेथिं मोजांबो माने फारसे बिदि हामाबा आरो गोजानाव थानायहा बिदि। ब्ला जोङो बे सायाव रायनाय। खौ जों एसेयावनो दोननोसै दे। दे गोजोनथों।